दे आंनाव खाबायखेग्रानि मेसेस फैलाबायदों रा।
बिदिनो फैलाबायखायो।
हाबनो थिनाय जादों ना मा जाखो।
जानो माबा बोरैबाबा मानसिफोरनावसो मेसेस थांङो।
ए।
आंनाव मेर्ला मानसि मेसेसहरफिनो मिथिगौ नोंङो।
बे सिम जोंनो खुलिनाय दंना आंना ओमफाय।
उम।
आइनि मबाइलाव।
खुलिफिनदोरा बावनो।
आयोव मालाबानो टाइम जानोसो थांनायनि थैखागोनसो। नोंसिनि आइया उन्दुदों?
उन्दुदोंदां औ माइ खामला साननैसो गायनानै गस्ला बिहरनोसै आंहाबो।
बेना गस्लाल' खालि बाल जेबबो गैया गस्लाल'खा।
फेस'ना
नोंनिया
औ नोंहालाय माथो बायो?
आंहा सिन्देलानो गैया
खेलाफ्राव गानलांनो मानो
मायाव गानलांनो?
बेसन गाबनि दख'ना
दासो नोगोद दुंबायलै सान्दुंङा
औ गायनो हादों फुनो हादों दहाय?
बांद्राय सान्दुं दहाय सानदुंङानो गैयाना?
ओ जेबबो मोनाखै?
उमहु दा जेबो मोनथ'वाखै आदैयाल' एसे ब्रां ब्रां मोनदों।
मा मा ओंख्रि मोनजाया?
ओइ माबासो आलुजों सबाय बिमासो।
गा उम बावदोंसो दुब्लि बारियावसो साहा मोनलोंङोना बेलासियाव।
दहायबो मोनलोंदोंब्रा फुंङावबो हैखायोना
आं गायनोनो हानाय नंङा बायदिमोनदों सान्दुंफोरखौनो।
आंबो गायहैगोन आरोखि ना गाबोन आंखौ फुंङावल' फोजा
फोजानो रोङालै आङो आंखौबा बिमासो फोजानांगौ। फन हरदोरा
सोरनाव
नों सिखारगोरोबा
अके नों मा गाननानै थाङो?
हा? मा होन्दों?
हाबफेन गानानै थाङाना जि?
सोरो
नों दहाय
बे दखान बारलांनायाव सोरबा हाबफेन गोनलाङो फाग्लि।
ए
मै गाबनि हाबफेन बायनांगौमोनलै आंहा फैसायानो गैया।
आं बे माइ गायनाय समबाराव
हा?
बे माबानि फानलाबायनाया बेखौसो लायनोसै।
इलामनिखौ दा पनसास पनसास थाखानि फानो
बेखोयनोथ
जारसि बायनांगौ आंहा खोन्थाना जारसि दंना गैयाथाय।
मानो
खेलायाव गानलांनो खनसे
अबे खेलायाव?
एन सि सि।
गोजासो
जायखिया हाबफेन बानो जायो गस्लाया आंनिखौनो गान गोन आरोखि ना।
गस्लायाबो माबायाबो पेनाबो गोजासो बेना जारसि बादि
ए
है दाम गोसा नङा जामबिलाय जारसिया
दामालाय नङा नंनाया खनसे रायलायहैबावनोसै ने
उम
टाइम जाखासिगोन नोंसिना थांखानांसिगोनसो रेस्ट लादो दसे सिरियैनो।
नै जामबि दानो माबा जाखाबाय खनथाम जाखाबाय दहाय हारसिंनो खेनसे ब्लेें थांदों।
ए
होसुनाया
मिनिसोरांनाव हरना रायलाय हरदो।
थोद आं रायलायलालै।
बेनोथ'
मा होननानै रायलायहरनांगौ बेजों बिदिखौनो रायलाया।
औरा। मा खालामदों आब' मा ओंख्रिमोन बिदिल रायलायगोन बे रायजलायबाबो।
ओइ आखाइ सादोंथ नै माइ फुनाया।
नै आंना गोसोमसोम जि गुवार जादों रा मानो बिदि जादोंथाय?
मा?
गोसोम सोम जिगुवार जादों।
अबाव?
मानाबो आइथिंआव।
मानो जादों बिबा।
ए हे दासो थाल मोनदों। आंलाय मानोनो बिदि गोसोम सोम जाजोबखो सानदों। माबानि जुथा गाननायनि थिफुनाय।
ए। दासो मिथिदों।
उम्म। बेसेबां मिनिक जाखो।
जाथारनोसै सय मिनिट थांसै।
उन्दुनो ओंखार बायरा।
दा बेखौल रायजलायनोसैलै ओमफ्राय दाहाय मोनायाव रायलायफैनोसैलाय खनसे खनै।
ओं
आंबो दसे ओन्दुनोसैसो दस मिनिट ओन्दुनोसै आंबो।
उन्दुलांथारगोन ना
उन्दुलांथारगोन।
आरो उन्दुलांथारबा टिन्थायाव सिखारानो रोंगोन दा बायदियाव।
उन्दु लांथारला ओरैनो माबानानै थानोसै उन्दु लांथारनो हानाय नंलालै दा।
उम्म।
आंहा बेग बिहर नांगौमोनलै सनालि मोनसे।
बिहरदो।
बेग नांगौना गस्ला बिहर नांगौसो सानबाय आं।
बिहर।
गस्लायाबो खेनसेनो थिनस' थाखा गोजो लायोब्रा।
अनलाइनबा दुइस' थार्टि सेभेन बिदिनो मोनजोबो जाम्बि। केसबासो जि दाम दाम आंथ' अनलाइन सोनानैसो मानोसै एबार
औ आंलाय नोंनिजोंसो बिहरखागोनना आंनावलाय गैखाया।
उम्म। उम्म
ओइ जाबाले दोनथ'नोसै दे औ।